एसे गोबारै रायलाय नोंथां।
औ औ खोनाबाय आङो ओ जोंनि बर'फोरा सिगां समाव ओ माखासे उन्दुनायाव लानाय जेरै ओ थसक नङा होमबा नोंथां दा बे उन्दुनायाव लानाय थसकफोरखौ जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो ओ जोबोद उसुथु लानानै फन खालामदों।
अ थसब नोंथां बे थसपआ जाहैबाय जोंना माने उन्दुनायावहाय आराम मोनहोग्रा नङा आबा बे आराम होनो हाखबाय माने जोंहा गोदोनि दिनावहाय बथोरा गामियाव थानायलाय जोंहा बेफोरबायदि बेसादखौ सिगांग्रो बानायना लानो रोङाखैमोन। बेनिखायनो जोङो मा खालामोमोन बिसिनानि सिङावहाय बै जिगाबा नाराया माइ फिथाइ बुस्रिखांनानै जे बुस्रिखांनानै जे नारा ओंखारा होनबा बे नाराखौहाय माने मोनसे आराम जोंहा सखिनि सायाव मोनसे दारहा बयो दारहानि सायावहाय बेै जिगाबखौ होयो। जिगाबनि सायाव मोनसे जि बयो आरो बिनि सायाव मोनसे बिसना सादर बनानै माने थसब बादि बानायनानै उन्दुदों आरो ना। लेफु लेफु बुस्थु बानायनानै जों उन्दुदों जाहाथे माने जोंना बिखुङा डाइरेक्ट गोरा बुस थुआवहाय उन्दुब्ला माने बिखुं सायो मानो होनबा जों मोनानि गु बाजिनिफ्राय उन्दुनानै फुंनि द' बाजिसिम बा बा बाजिसिमहालागै उन्दुयो नालाय। बेहाय जोंना बिखुङा गोबां सायो आरो।
बिदिखौनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय थसबखौ बाहायो दा जों बै समाव बेबायदिखौ बाहायोमोन। आरो जोंहा हायावबो उन्दुनाय हुदा दंमोन बैसाङाव उन्दुआमोन गोदोहाय। बे समावबो बेबायदिनो गाहायावहाय जि गाज्रिफोरखौ बग्रोनानै बिनि सायावहाय बिदिनो दारहा बनानै बे सायाव जिगाबखौ होनानै आरो बेनि सायाव जि आरो होबावनानै आरो बिनि सायाव बिसना सा होनानै जोङो उन्दुबोदों माने बेबायदिनो बिखुंखौ आराम मोनहोबोदों। बिनि उनावहाय आरो नै जोंहा एसे दावगानाय फैनानै मोनसे
नोंथां बिसना सादोरखौ माखौ बाहायनाय जायोमोन गाहायै?
अ बिसिना सादरा जोंहा बर' आइजोफ्राथ' जि दानो गोरोंखा गोदोनि फ्रायनो मिथिखागौ। बेखौ रावनिफ्रायबो सोलोंनानै लाबोआखै। न'आवनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो दानो रोंखानाय। बर' आइजोफोरा बेनिखायनो मा खालामोमोन बिसना सादरनि थाखाय न'आवहायनो सिमा दायोमोन आरोना नोंथां सिमा जायखौ जोङो बिसनानि सायाव बयोबो आरो खुन्दुं लानानै उल खुन्दुंफोरजों दानायखौ जों जोमोबो आरोना नोंथां गोजां बोथोरावहाय। बेबायदि खालामोमोन। हेलौ
नंगौ औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय बे उनावहाय नै जोंहा एसे सोलायनाय फैनानै मोनसे खुन बिफां दङ जोंनि ओनसोलावहाय माने बियो फिथाइ थायो। फिथाइ थायनानै जेब्ला रायो अब्ला गावो अब्ला बिनिफ्राय जोंहा खुन मोन नो हायो बे खुनखौ जोङो रानानै सि सिरियोबा खननांगौ जाय फिफांनि मुंखौ बुङो सुमलि बिफां बे सुमलि बिफांनि फिथाइनिफ्राय गोबां माने खुन मोननो हायो जोङो बिनि फिथाइया गाहायाव मोननानै सिरिबा बेखौ जमा खालामनानै दोननांगौ जायो जोङो जमा खालामखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय जोंनि नांगौ जानाय बै थसप गान्दुफोराव बाहायनो हायो। सोमलि फिफाङा खिन्थु नोगोद गोजौ जायो नोंथां एखदमबारे जों बेखौहाय दान्दाजों हाननानै मोननो नागिरा। दान्दानि माने औवा बिफांनिफ्रायबो गोजौसिन जायो नालाय नोंथां बिराद गिद दिर जायो बे फिफाङा बे फिफांनि फिथाइखौ जोङो दान्दाजों हाननानै मोना जेब्ला गाव मोननानै सिरियो अब्लासो बिनि खुनखौ जों बुथुमनो हायो। थि खांनायनि उनाव जमा खालामनानै जोङो माने सान्दुङाव फोराननानै दोननांगौ। इसे मोजाङै सान्दुङाव फोरानबाय थानांगौ जे माने मेसें बिथोरावसो मेसेंनि समावसो सिरिखायो नालाय। जोङो बे खुन खौहाय माने जिफोराव बुथुमनानै जमा दोननानै फोरान नांगौ आरो।
फोराननानै आमफ्रायहाय उनावहाय जोङो थसपखौ बानायनाय जायो बे थसपखौ बानायनाय होनो थाखाय जोंहा जिनिबो गोनांथि जायो। बे जिखौथ' जोंहा बर' आइजोफ्रा दाखायो नालाय। बे जिखौहाय माने मना बायदि सुनानै लाग्रोयो। गांसे जि गुवारखौ बासिना लानोसै बेखौहाय उनावहाय थननानै गांसे मना रोखोमनि महर बानायनानै लाग्रोयो दा बेनि उनावहाय जोङो बे मना बायदियावहाय बे जों बुथुमना दोननाय सोमलिनि खुनखौहाय थुम थुम। थुम सोनानै लाग्रोनांगौ आरो ना नोंथां उनावहाय सोनानै नायनि उनावहाय बेखौ फेननांगौ गुवारै। फेनो आरो बे जिनि सिङाव थानाय खुनखौ जि सिङाव फेनांगौ आरो। ओमफ्राय बेखौ फेनखांनायनि उनावहाय समान बानायनांगौ जायो नोंथां। समान बानायनानै ओमफ्राय जोंहा बेखौहाय लावथिजोंबो बुनांगौ गोनां जायो। माने समान बानायनो गोजो गोजो खालामनो थाखाय माने लाव थिखान्दा लायो मोसौ गुमग्रा बायदि बेजों थाब थाब थाब बुना होनांगौ। थाब थाब बुना होयोब्ला जोंहा समा समान जायो आरो बियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो। बै मोखांखौ सुथेनानै लानांगौ नोंथां खुगा खौहाय बे मनानि खुगाखौ मिल माल सु थेजोबनांगौ फारफ्रोमथिंबो। माने गुदुं दोननो नाङा। जा माब्लाबा मोरैबाफोर गुदुंफोर थाफ्लाङोब्ला बियो। खुना गनायनि सान्स थायो। बेनिखायनो बे खुगाखौ खाथेनानै बा बिजिजों बांसिनानो जों बिजिजों खा सुथेयो। सुथेनानै लानांगौ। बेनि उनावहाय आरो बै खुनखौबो बे गुवार खालामनाया बेखौबो जिजों जि सुजाबफाबावनो गोनां जायो। मानो ना मानो होनोब्ला सुवालासिनो ओरैनो दोनोबा ओरै स' ओरै माने जमा जमा जानो नागिरो बेनि थाखाय जाहाथे खुना ओरैस' ओरैस' थाङा बेनि थाखाय खुन्दुंजों खुनजों आरो बै जिजों माने सुजाबना होनांगौ लारि लारि लारिनो।
उम
जे बेबायदि सु जामनानै होयोब्ला जेरै गुवार बेरै गुवारै थायो आरो ना नङाब्ला
जोंहा ओरै जमा ओरै जमा जानायनि चान्स थायो।
औ बेबायदि जोङो थसबखौ बानायनानै लानो हायो। बे उनावहाय जोङो आरामसे सान्दुंआव दसे फोरानदो फोरानखांनायनि उनावहाय मायाव उन्दुयो सखियाव उन्दुयो ना फालेंआव उन्दुयो बिनि सायाव सोनारसिगोन। सौखियाव उन्दुयोबा नोंहा बे सबखिनि सायावहाय मोनसे दारहा बनानै लाग्रोयोबा मोजां जायो। आथिखालनि सुबुङा दा हानि सोलायै खारपेद खौ बयो माने जिखौनो खुन्दुं गिदिर जों दानाय बेखौ होनो खारफेट आरो दारहाया जाहैबाय औवा खौ गोबा गोबा खाथि सै नानै दिहुननाय मोनसे। एसे गुवार मुवा बेखौहाय जोङो सिगांग्रो बिसिनायाव बनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो थसपखौ होनाय जायो आरो थसपनि सायावहाय बिसनानि सादोरखौ बनानै आरामै जोङो माने उन्दुनो हायो बेबायदि खालामनानै लायोब्ला
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथाङा जोंनि माखासे बर' फोरनि दोरोङारि माखासे ओ बिसिनायाव बनाय आदब खायदा बेखौ फोरमायबाय बे थारैनो नोंगौ मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरा मिथिंगायावनो मोननाय बेसादफोरखौ लानानैनो जों बुथुमनानै लायो जेरै बर'फोरा साननानै नाय सिगां समाव दारहाखौ माइ लामनाय खामानियावल' बाहायनानै दोनाखै बेबायदिनो जोङो माब्लाबा ओ हाबा खेरायाव बुरजा मैगंफोर हानांगौबा बे दारहाखौनो बनानै दारहा सायाव हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो उन्दुनायावबो नोंथाङानो फोरमायखाबाय उन्दुनायावबो जोङो बेखौ बाहायदों मानो होनोबा बे दारहाखौ बयोब्ला जोंहा औवानि नालाय बारा गुदुं जाया आरोना गुसुयैनो थायो जेरै बोथोर बेबाय दिनो बिनि बिदुुंआ ओ था एखे समानाव थानो हानायखौ जों नु मिथियो आरो नोंथां दा नंगौ नोंथाङा फोरमायदों जेरै सुम्लि बिफांखौ जोंनि ओ बे सा सानजा भारतआव गोबां मोननो हायो नालाय दा बेनिखायनो बे सुम्लि बिफांनि फिथाइ बेयो जेब्ला ओ जानुवारि फेब्रुवारि दानाव मोनो बा रायो आं नु मिथिनायाव माने बिसोरो हाग्रायाव नानै ओ बुरजा बुरजा बिदिनो थसक खालामनो थाखाय ओ दालायखौ दानखानानै जोंनि बर' हौवाफोरा फिथाइखौ बस्थायाव सोनानै लाबोयोमोन आरो बेखौनो ओ जेब्ला फोराननायाव बै फिथाया गावो बेनिफ्राय ओंखारनाय खुनखौ जेरै गान्दु खरसे खरसायाव ला जों बर'वाव गान्दु होनो बेखौबो बानायनानै लायोमोन आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ थस'कआथ' मोन से ओ गोनांथारखा नालाय जाय समाव जों मोदोमा सायो आरो गथ' उन्दैफोरखौ जोङो अननानै ओ बेफोरखौ सोरजिनानै लादों होननानै साननानै लानांगोन मानो होनोबा गथ' उन्दैफोरनि मोदोमा जोबोद गोरलै गुरै जायो नालाय दा बिसोरखौ फिसाफोरखौ अननानै बबेयाव फुथुगोन बबेयाव फुथुवा दा बेफोर गुरै बुस्थुआवनो फिसाफोरखौ ओ सि बनानै जुदि फुथुयोब्ला मोजां उन्दुनो हागोन साननानै सोरजिनानै लादोंमोन होननानै जों आथिखाल समाव साननानै लानो हायो आरो नोंथां आरो बेयो नंगौबो आरो नोंगौ नोंथां ओ बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों जों गोबां बर'फोरनि ओ बैफोर गोनां जानाय आइजेंखौ सोरजिनानै लानाय बेखौ मोननो हाबाय आरो मि थिनो हाबाय उननि समावबो बेबायदिनो गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो हागोन मिजिं लानानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों